हेल', औ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां ओ आ नोंथांजों नोंथांखौ खोनादों नोंथां।
अ अ अब्ला जों नोंथां दिनै जोङो बैसागुनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो।
औ।
बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो बैसागुआ।
औ।
नोंगौना नोंथां औ थारैनो जों बै सागुखौ गोदोनिफ्रायनो गाजा गोमजायै ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो ओ रंजानाय आरो मोसानाय गोसो खुसियै गोसो खुसियै जोङो बे बैसागु फोरबोखौ फालिबोबोगासिनो बैसागो होनोब्लाथ' जोंनिया गासै बैसागोखौ मोनथाम रो बाहागोआव राननाय जादों। ओ बिनिनो गिबिया मानसि ओ बैसागु मानसिनि आरो नैथिया जाहैबाय जोंनिया ओ काति एबा आंखाल बैसागु बिनि उनाव थामथिया जोंनिया मागो बैसागो आरो। ओ नोंथाङा बे जा मागो बैसागु बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना माबोरैहाय फालिनाय जायो आरो ओ माबायदि नों थांमोननि गामियाव बे बैसागुखौ बिलाइ हरो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोनना
बैसागोनि सोमोन्दै दा? अ' बैसागोया थ' जोंनि बर'नि गिबि फोरबो बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ। आरो फोरबो होननानै बुङोब्ला बर' फ्रा मोनबा फोरबोखौ फालियो जेरै बैसागो फोरबो काति फोरबो बिनि फ्राय माइनाव फोरबो आरो आघोन फोरबो आरो मागो फोरबो। दिनै आं बुंनायनि टपिकआनो जाहैबाय बैसागो बैसागोखो जोङो आसिन दाननि जोबथा खालाराव जोङो ओ मोसौखौ जोङो ओ फोथा होनानै जोङो मोसौ बैसा गो होननानै बुङो जायखौ जोङो मो मोसौखौ जोङो दैमा दैसायाव लांनानै जोङो दैमा गैयाबा हाखर फुख्रिफोराव जोङो बेखौ फथा फोननानै जों मोसौखौ थुखैयो आरो बिनिफ्राय जोङो फोथाराव मोसौखौ हगारनानै होयो आरो मोनाबिलि जानाय लो गो लोगो जों मोसौखौ न'आव गलियाव खाफैनानै जोङो मो माफ्रोमबो मोसौनो जोङो गोदान दुरुं होनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो ओ आलारि बाथि लगायनानै जोङो मोसौखौ खुलुमनाय जायो जाहाथे बे बोसोराव नोङो बेमार आजार जायालाखनो जोंनो मोजां फ आबाद मावनानै मोजां फसल होनो हाथों होननानै जोङो आर'ज गाबनाय जायो आरो गसाइखौ गसाइनि सेराव बिनि उनाव जोङो गो खा गोखैखौ जोङो बेदिन खालिनो जायो। ओ गोखा गोखै जेरै एक्स' एक बिद जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां बेमार आजार जाया होननानै गोदोनि आजै आजौमोननिफ्रायनो जोङो दिनैसिम बर'फ्रा बेखौ फालिबोबाय थादों आरो जों हराव गोखा गोखैखौ जायो। सोरबा खायफाया बेदरजों जायो सोरबा निरामिजों जायो। बिदिनो गावबा गाव जाय गोसो बेजोंनो जोङो गोखा गोखैखो संनानै जानायखौ जों नुबोदों आरो बेखालिनि उनाव नखा नायै जोङो एक थारिखै जोङो गावबा गाव धोरोमसालियाव थांनानै बिनिफ्राय फुजा खालामो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैनो बोर जासियो बिदिनो जोङो एक थारिकै जोङो फुरा गाजा गोमजायै जोङो मन्दिरफोराव जोङो आर'ज खालामो गसा इनियाव आर'ज गाबनानै आरो नैथि दिननिफ्राय जोङो बैसागोनि नैथि साननिफ्राय जोङो गाजा गोमजायै गामियाव रंजायो बोराय बुरै ओ गथ' गथायसो गासैबो रंजायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गामियाव खेला दुला बादायलायनायबो जायो जायजों जोङो बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो गामिनि गथ' गथायाइफोरखौ जोङो ओ थुनलाइ बादायलायनाय खन्थाइ अरायनाय बिनि खेला खेला गेलेनाय बिदिनो ओ न'नि दिन्थिलायनाय बादायलायनाय मोसानाय बिदिबो जोङो खालामनायखौ जोंनि गामि ओनसोलाव दिनैसिम बाहायो आरो आरो नोंथांमोननि साइदजों बैसागो खौ बोरैहाय फालियो अननानै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ थारैनो औ जोंनाबो बिदिनो ओ बैसाग दाननि लास ओ जोबथारनायाव जोंनियाबो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ जोङो थाराय दिग्लिलिटि, फान्थाव, आरो फानि लाव हालदै बेखौ बाहायनाय
नंगौ नोंथां
जायखौ जोङो हानानै माला सुनानै आरं दोंसेजों माला सुनानै बेखौ मोसौनो गानहोनाय जायो आरो बेनिफ्राय दैमा एबा फुख्रिनि फार जों बेखौ होना ला मोसौ होना लांनानै ओ मोजाङै साबोनजों थुखैनानै बेखौ दुब्लि फारसे उदाङै हेंगारना हैनाय जायो आरो आरो बिनि मुङाव ओ दोनदाल दोंसे बाउनानै फैनाय जायो आरो मोसौ बोरमानि मुङाव। जायहा मोसौ नआव मो सौ थायो ओ बैफोर न' बैसोरो माने मोसौखौ थुखैयो आरो जायफोरा बोरमा ओ थायो बिसोरो बोरमाखौ थुखैयो आरो ओ बिनि उनाव बिनि उनाव जोंनियावबो नोंथांमोननि बायदिनो जौसे बिदनि जा ओंख्रि खाथिंनानै जानाय बेखौ जोंनि ओ बे साइदावबो जोंनि खैबो माने फालिबोगासिनो आरो गोदोनिफ्राय बेनो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय नैथि सानखालि जोंनिया ओमोसानाया जाहैबाय ओ जायखौ जों बैसागुखौ सेथि खालारखौ बयबो गाजा गोमजायै बरायनो थाखाय बयबो गामिनि रायजो राजा गथ' गोथार गथ'-गथाय सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरै गासैबो ज' जानानै खाम, सेरजा सि फुं जथा गंगोना सेरजा थरखा बायदि लानानै गामि गामि मोसाहैयो आरो मागिहैयो आरो जोंनिया
औ
बिनिफ्राय ओ जोंनिया बर'फोरनि ओ जा हिनजाव मा हारि बिसोरो बरफोरनि जा दख'ना बेखौ गानो आरो गोरनायाव आरनाइ गांसे बिदि लानानै बिसोरो गावखौनो समाय होयो आरो बिनिफ्राय जा सेंग्रा एबा जोहोलावजो जोहोलावफोर बिसोरो गामसा ओ बेनिफ्राय गामसा गांसे बेनिफ्राय गिन्जि आरो आरनाइ गोदोनायाव आरनाइ आरो खर'आव आरनाइ गांसे खानानै बिसोरबो गाजा गोमजायै ओंखारो आरो बेनिफ्राय औ बिनिफ्राय ओ बैसागु जोङो गासै स्नि सान मोसानायनि उनाव जा गामि गामि जोङो मोसानानै मोननाय माइरं एसे फैसा गरनैसो बेनिफ्राय दावउदै दैनैसो जा एसे मोनगोन बेखौ जमाय राय जैयोनो लोगो नांनानै खाना जानाय जायो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा एसे सिगाङावसो होनलांबाय जा बैसागुनि मुङाव ओ फानसन खुंनाय जोंनिखौबो बे फानसन खुंनाय हाबाफारिखौ गोदोनिफ्रायनो गाजा गोमजायै खुंबोगासिनो
नोंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो जोंनि साइदजोंनो गोरोबफ्लेनाय आरो बै सागोआव जोङो आजि खालि जों बैसागोखौ जोङो गेवलां फोथाराव लोगो ए ओ बै माने स्टेज लेभेलावबो जौस्रां लेभेलावबो जों लाना फैबाय दिनै आरो नङा होमबा नोंथां बैसागोखौ जोङो औ अपेन फिल्डआव लिंहरनानै जोङो गाजा गोमजायै मोसायो जेरै गामि ओनसोलनि खाथिसिनाव थानाय खाथि खाला थानाय मानसिफोरखौ लिंहरनानै बेहाय कम्पिटिसन बादायलायनाय होयो। जों दिनै नुबोबाय थादों। आनसलिकफोराबो गावबा गाव आनसलिकफोरा गावबा गाव जिल्लाफोरा बिदिनो दिनै खुंबोनायखौ जों नुबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो जौ स्राङावबो लाङो जेनेबा जायखौ बादायलायनाय ओ बिदिनो जौस्राङाव लांनानै जोङो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ लानानै बेयाव बादायलायनांगोन गिबियावनो जोङो हौवासाफोरा जों गामसा गो थां ओ गस्ला गिनजि गुफुर बि बिदिनो जोङो फास्रानि आर'नाइ ला बिथाङा ओ गामसाखौ गानथारनांगोन बिनिफ्राय बिथाङा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन गोन आरो बिदिनो आइजोफोराबो नोङो ओ गोमो दख'ना गस्ला ब्लाउस गोजा बिदिनो फास्रानि फालि बेखौ लानानै बिथांमोनहा बादायलायनायाव बादायलायनायाव बाहागो लानो मोनगोन आरो अब्लासो बिथांमोननि कम्पिटिसननि बा बादायलायनायनि माबाया बेरखांगोन आरो जाय बिथांमोना जुदि बिनि बे एमा बिनि मा होना बुंगोन बुंना होखानाय जुदि माबाखौ मानियाब्ला बियो बैसागु मोसानाय कम्पिटिसनाव बियो मार्क मोननाय नङा आरो बे खायनो बियो गासै बर' फ्रा जेखौ जोङो बाहायो बैसागु ओ हारिमु मोसालायनायाव बेखौ बे आगजु खौ बाहायनांगोन आरो आरो बेजों लो गोसे दामनाया जोंहा खाम जिफु फुं ज'था होननानै नोंथाङा बुंलांखाबाय बेखौ जोङो बाहायथारनांगोन नङा होमबा नोंथां आरो बेखौ नैरोजा नैजि बा माइथायावबो बेखौ भारत गभमेन्टा जोंनो जि आइ टेग बो होबाय खाम ज थां सिफुं सेरजा आरो गंगना मानोना बियो बर'नि दामग्रा आग जु होनानै सारा बुहुमनि दरबारावनो बेखौ मिथिजोबबाय दिनै बे आगजुखौ गुबुन मानसिया दिनै जोंनिफ्राय सेख'नानै लानो हाला आरो आरो बे आगजु खौ जि बे माने बेखौ जि बोसोर जि बोसोरनि उनाव बेखौ रिनिउ खालामफिनबाय थानांगौ नोंथाङा बेखौ मिथिगोन ना बेखौ रिनिउ खालामफिननांगोन माने जोङो जि बोसोर जि बोसोरनि उनाव बेयो माने आपडेट जाबाय थायो जेनेबा
नंगौ नंगौ
औ बिनिफ्राय आरो नोंथांमोननि साइदआवहाय बै ओ ओ बे बैसागुजों आरो मा मायै खालामनानै आरो दिनै बाहायबोनायखौ नुयो
ओ बैसागुनि मुङावथ' ओरैनो ओ जा गोदान बोसोर जा गोबां ओ समनि उनावसो गोदान बोसोरा फैयो नालाय बेनिखायनो बयबो गाजा गोमजायै गोसो माने गोसोआव उसाव बादाव आरो रंजाखांनाय बयनिबो गोसोआव फैयो बेनिखायनो बेखायनो बयबो ओ ओ बोसोर गोदानखौ बरायो आरो आरो बैसागु समाव ओ जोंनिया बि- बिफां बिफांनि बिलाइ ओ बिफां दालाय दालाय
नोंगौ अ अब्ला नोंथाङा जोंहा समावबो लावबाय अब्ला जोंनि सावरायनांगौथ' बेखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां खोनाबायना नोंथां औ